औ खोनानो माथो हेलौ औ औ
खोनाबाय दा खोनाबाय ना।
औ एबार खोनाबाय दे
माने नि मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन आरो ना राय्लायजागोन ना?
औ रायज्लाय जागोन दे।
औ माने नआव मोननाय मेगं थाइगंनि अनगायै नआव दि आबाद मावनाय। मैगं थाइगंनि अनगायै- बे दुबलि बारिफोराव बा हाग्राफोराव। खानानै मोननाय दैमाफोराव खानानै मोननाय मैगंफोरनि सायाव एसे रायज्लायनि आरोना।
उम उम औ जागोन दे।
मेगंनि अनगायै बाहेरा मेगं होनोबाथ नोङो मिथिगौ नामा जेनेबा नआव मोननायनि अनगायै नोंसिनि दैमा खाथिफोराव हाग्रा फ्राव लामाफ्राव बारि बाहहेरा मेगं रज गारनाय खानानै मोननाय मेगं बेफोरनि सोमोन्दै मिथिगौ ना?
आङो औ मोननैसो मेगंनि सोमोन्दै मिथिगौ। जेरै ओ जोंनि खाथियाव नआव मोननायनि अनगा जोंनि खाथियाव दिंखिया मैगंखौ मोनो इनो ओमफ्राय दिंखियानि अनगायैबो होनबा थास थासफोरखौ मोनो। थास बिथुरि थास बिबार आरो ओ हेलांसि बेफोरखौ मोननाय जायो।
औ
एनिफ्राय आं दा बारा गोसोआव फैया खै। ओ ओरैनोथ' मिनथिबावगौ। थेवबो दा इदि गोसोआव फैयाखै। ओ नोंथाङा मा मा मैगं मोनथिगौ बिदिनो नवाव मोननायनि अनगायै।
आंबो बिदिनो जोंनि बे ओ दैमा जिङाव माने हेलां सि मोनो मानजिया मैगं मोनोना आरो बेनि अनगायैबो बै बारिफोराव हाग्रा फ्राव हाग्रा सेर ना बे हाग्रा सेरनि ओनसोलफ्राव माने बे हाग्रा सि सेरनि ओन सोलनि मानसिफोरा बाय हाग्राफोराव थांनानै दौस्रेम लाफा सायख' फाय खेरादाफिनि बेफोर मैगंफोरखौ मोनो आरो ना मिथिगौ ना बे खेरा दाफिनि होननाय
खेरादाफिनिखौ आं मोन थिगौ औ। बे मेगङा माने बर'नि गेजे जेराव जि आइ टेक मोननाय मोनसे मैगं आरो। मैगं अ बेदि होनना मिथिगौ। फाय जाफेरबायबो जानायालाय गोथाव मोनो आङो जानानै।
औ औ ओरैनो ओ खेरा दाफिनि मैगंखौ नोङो जाफेरबाय आरोना होमबा?
औ औ जाफेरबाय औ।
जों जायो बे खैरादाफिनि मैगंखौ।
फिनिखौ आं ओरैनो गावगोजाबाबो गोथाव मोनजायो बेनिफ्राय बांसिन गोथाव अमा बेदरजों जानानै गोथाव मोनसिनो आरो।
औ औ ओनिफ्राय बे दौस्रेम ला फा साय ख' बेफोर मेगंखौ नोंसिनि बे हाग्रा सेरनि ओनसोलफोराव रायजो जानाय सुबुंफोरा ओ मिनथिगौना मिथिया? नोंसोरनिखिजाय
औ मिथिगौ मुंखौ आंबो खोनादों। थेवब्लाबो आङो माने अ मोजाङै गोसोआव गैया माने बे मैगंखौ मोजाङै गोसोआव गैया आरो मुंखौ
औ उम उम। माने बे दौस्रेम औ दौस एम आरो बे ला फा सायख' बेफोरो माने नाजों जायो आरोना बेफोरखौ जोबोद गोथाव। आनिफ्राय बेनि अनगायैबो हाग्रायाव मोननाय मेगं होनबाथाय बे ओ दैमा फ्राव मोननायबाथाय बे थास' आथिं एनिफ्राय मानजिया, हेलासि बेफोरनो आरो ओमफ्राय बे हाग्रायाव मोन
बेफोर दौस्रेम, लाफा सायख', खेरा दाफिनि आरो बिनि अनगायैबो गुबुन थाबावनो हागौ।
औ औ नोंथांङा बे
माबाफोर मिथिबावगौ नामा नोंङो बेफोरनि अनगायै
ओ आं मोनथिनायाव खेरा दाफिनि मैगंखौ जोंनि जोंनि जायगायाव माथिगाल दाब ना मा बुङोथाय आं एसे माने अ नंगौना नङा जादों आरो।
औ औ माथिगालदाब बुङो औ जायगा जायगा माथिगालदाब बुङो।
औ आदसा होमबा जोंनियाबो बांसिनानो माथि गालदाब होनना बुङो आरो बेखौ। बे नों थाङा बे मेगंफोरनि मादाव बबे मोनसेखौ गोथावसिन मोनो जानानै ओरैनो?
आंङो बेफोरनि मा दाउ आङो बे लाफा सायख' आरो बे दौस्रेम होननायखौ मोजां मोनो आरोना बिसोरो माने मैथा बायदि गोखै आरो। खैस्रोम खैस्रोम जायो जोबोद गो थाव जायो आरोना हाग्रा जोंनि खाथियाव जोंनि जोंनि ओनसोलनि खा थियाव मोनसे हाग्रा दङ बहाय मानसिफोरा थांनानै खानानै लायो आरो ना खेरा दा फिनि, लाफा सायख', दौस्रेम बिदिनो आरो मोनसे दंबावो बेखौबो ब बैसागु गोदानाव खानानै लायो आरो आरो ना खुं खुंखा होननाय जि मोनसे मैगं दङ मिथिगौ ना खुंखा होननायखौ?
औ फुंखा मैगंखौ मिथिगौ आंबो। ओ जाफेर बाय बैसागु फोरबोआव जोंनियाबो जानाय जायो फुंखाखौ
अ बे बैसागु फोरबोआव माने फार्स्ट बैसागुआव बेखौ फुंखाखौ जायो आरोना खुंखाखौ खौहाय नोंसोरनि थिंजाय बोरैहाय जायो
फुंखाखौ जोंनिथिंजाय ओ ओरैनो अमा बेदरजोंनो बांसिन जायो सोरबा सोरबा ओ बिदिनो जे बैसागु टाइमाव जोंना सेजौसे बिदनि मैगं थाइगं जानाय जायोना बेहायनो बांसि जाफायो आरो सरासनस्रा समाव जानाय जाया आरो बांसिनानो बैसागु समावसो जानाय जायो बैसागु बोथोराव
उम बे दैमाफोराव जि स्राय स्राय बोहैनाय बै निजरा दैमाफोरावदि मैगं मरमि होनाय मैगं मोनोना बेखौ नोंसिनि ओनसोलखि जाय मोनो ना मोना
मा मा मैगं होन्दोंमोन आंङो
मिथिबावनो हागौ आरो ओमफ्राय दा जोंनि ओनसोलाव मरमि होननानै मिथियो आरोना
जानो हागौ जोंनि ओनसोलाव गुबुन मुंजों मोनथियो नामाथाय आंङो हमदांनो मोनाखै माने
औ बिदिनो जानांगौ माने बे मेगं बुङा आरोना जेब्ला दै स्राय स्राय बोहैनाय निजिरा अन्थाइफोर थानाय बे जायगायाव रज'यो आरो बियो दै बोहैनाय जायगायाव मानलानानै रज'यो बे मानलानानै रज'नाय मैगंखौ बे खौ माने ओ खानानै जायो आरो इसे दै सोब दुइसब जायो ओमफ्राय इसे मोनामनाय दङ आरो बेहा बेखौ जोंनि ओनसोलाव मरमि होननानै मिथियो
औ
ओरैनोथ बे थास बिबार थास आथिं थास बेदर बेफोरखौ खौथ' ओ न'नि बारियाव खानानै मोनो होमबा
औ औ ओरैनो माजों बांसिन जायो बे मैगंखौ?
बे थास' बिबारफोरखौ ना?
औ ओ थास' बिबारफोर औ
अ बे थास' बिबारखौ बांसिन अमा बेदरजों जायो आरोना, अमा बेदरजों ओंख्रि संना जायो बेखौ जोबोद माने गोथाव जायो आरोना, थास' होनबा फायय थास'नि गोबां बाहागोआनो जाजायो। बे थास' बिबार थास' आइ आथिं, थास' बिथरि थास' बेदर, माने थास'नि मोनफ्रोमबो बाहागोआनो जाजायो होनजायो। आरो मोनफ्रोमबो बाहागोआ नो गोथाव आरोना। नोंसिनिथिंजाय थास'नि मोनबेैसे बाहागोखौ जायो मा माखौ?
ओ जोंनिथिंजायबो बिदिनो थास'नि आइथेंखौ जायो, जेनेबा बिबारखौ जायो बेनिफ्राय एनिफ्रायथ' थास'नि थास' बिथुरि बेफोरखौ जायो आरो बे सिङाव सिङाव थांनाय ओ थारुन ना मा बुङो बेखौबो जायो।
अ बे थारुनखौ न'आव गायो आरोना ओमफ्राय बे जोंनि बारिफोराव बे रज'नाय थास'आ बेखौ जों गायलायनो नाङा, ओरैनो मोनखायो आरोना बेखौ बारिफ्रावनो रज'लाबायखायो।
आतसा आतसा ओमफ्राय बे मोनसे
दे बुं!
बे दुदालि थास'ना मा बुङो बेखौबो मोनो। बेखौबो जायो आरो जोंनिथिंजाय।
बियो मोननै जादनि दं, गोसोम मोनसे आरो गुफुर मोनसे ओरैनो थास'नि मादाव बयनिख्रुइबो माने मुंदांखासिना जाबाय थास' बिबार ना थास' बिबारानो थास'नि मादाव बयनिख्रुइबो मुंदां गासिनो आरोना थास' बिबारखौ माने ओ गोथावसिन मोनो आरो। बेदर फोरजों जानो बे थास'नि आथिंखौबो जायो।
दाबाय सा बोथोरावनो ओंखारोमोन ना थास बिबारा ओंखारजेनबायना दा बायसा बोथोरावनो?
औ दा थास' आथिं थास' बिबारनि बोथोर आरोना। अब्ला जेब्ला मेसें फैयो मेसें फैबाथाय थास' बिथुरि आरो थास बेदरनि बोथोर जागोन आरो। नै दे दा जुन, जुलाइ, आगष्ट, सेप्तेम्बर बे मासाव थास बिबार आरो थास आथिंखौनो बांसिन जायो आरोने?
औ आरो जोंनि ओनसोलथिं औ जोंनि ओनसोलजाय ओरैजाय मोनसे मैगं बा बिबार मोनो खारं बिबार होनो जोङो। ओदि दंफां जायो आरो। दं फांनिफ्राय सिरियो गोखा जायो जानायाव जानो गो खा मोनो। बेखौ नोंसोरनिथिंजाय मोन गोन मोनाबा?
अ मोनो जोंनिखिजाया बेखौ खारौ खान्दाय बिबार बुङो। गोखाना एसे गोखा खारैफोरजों औ खारैफोरजों बबेबा फ्राय एवनानैबो जाजायो बेयो।
औ
हराव बारोना बे बुस्थुआ?
औ औ हराव बारो।
हराव बारनानै माने हरावनो सिरि लाङो आरो बियो।
औ
अब्ला दिनैनि रायज्लायनाय टपिकखौ एखिनियावनो दोनसनोसै ना नोंथां औ औ। दे।
दे होमबा। औ